औ आ नोंथाङा औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो।
जिरायना।
औ नोंथांजों आं दसे सम माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै दसे सम सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथाङा माने सम होनो हायोबा नोंथांजों दसे सम सावरायनोसैमोन। औ होमबा जों मोनसे आयदाखौ लानोसै जेरै जों दा मबाइल जामबुं जायखौ जों बर' रावआव बेखौ जों माने लानोसै जोंनि आयदायाव जों मबाइलखौ माने जानबुं खौ मा हिसाबै बाहायो मा मायाव बाहायो आरो मा मा खालामनानै माने रांखान्थियारिबो आरजिनायखौ नुनो मोनो नालाय दानि जुगाव मबाइल फोरजोंनो दि जामबुंफोरजोंनो बेफोरनि बागै जों माने दसे सम सावरायलांसै आ गिबियावनो आं बुंग्रोनो सानो जों औ गोदोहाय बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा बिदिनो मबाइलफोरखौ नुनो मोननाय जायामोन नालाय दायो गोबां बिदिनो मबाइलफोर औ गोदो जोंनि आबै आबौमोननि समाव बुंनो थाङोबाथ' जों मबाइल होननायखौ माने नुवामोन माने खोनायामोन आरो बिनि उनावहाय जोङो बुङोबा दायो जों गोबां मबाइलफोर माने नुनो मोननाय जायो गिबियावनो जोंहा मबाइलआ बेयहाव माबा केपेड मबाइल होननाय बे फैग्रोनायखौ खोनानो मोननाय जायो जायखौ जोंबो उन्दै औ जायखौ खौ जोंबो उन्दै-उन्दै समाव नुनो मोनदोंमोन दायोथ' जों माने गोबां बिदिनो माने ग्लासाव थुग्रा एनड्रयद मबाइल जायखौ होनो बा आइफन मबाइल जायखौ होनो बेखौ जों लानायखौ नुनो नुनो मोननाय जायो जायनि आखाइफोराव दा बेफोर सोलिगासिनो दं बेफोराव माने गोबां बिदिनो खामानि होनायखौ नुनो मोनो जाय सिगां माने बिदि गैयामोन जाययाव जों केपेड मबाइलाव कल बिदिनो कल एस एम एसल' रायज्लाय जायो जायोमोन दायो गोबां माने सोलायबाय माने गोबां माने बिदि ग्लासाव थुग्रा मबाइलाव गोबां फिसार फैबाय माने जायफोराव माने केमेरा थायो बिदिनो गान मोजां-मोजां दाम माने गान दामजायो अनलाइन इन्टारनेट सोलियो बिदिनो माने गोबां बिबांनि बेलेग-बेलेग माने सुबिदाफोर फैबाय आरो बेहाय जायफोराव मानसिफोरा माने बाहायनानै सोरबा खायफाया माने रांखान्थि आरजियो आरो खायफाया बिदिनो माने नांगौफोराव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो खायफाया आरो बेदिनो बेखार फोरबो थानायखौ नुनो मोननाय जायो बेफोरखौ लानानै माने बुंनो थाङोबाथ' जोङो माने माने जामबुंखौ लानानै रांखान्थिबो आरजिनो हायो आरो बिनि उनाव जोंहा खहाबो खालामना लानायखौ नुनो मोननाय जायो जाय जायफोरा माने गोबां सम बेफोरावनो होनानै माने गावनि समखौ बारहोयो ओरैनो माने न'आवनो बेफोरखौ जामबुंखौ बाहाय-बाहाय माने न'आव ओरैनो सम बारहोलांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो खायफाया माने बेजों बिदिनो खायफाया भिडिअफोर बानायनानै बा केमेरा थायो नालाय मबाइलावनो बेफोरजों भिडिअफोर बानायनानै बा बिदिनो माबा मोनसे खामानि मावनानैहाय माने रां रांखान्थियारि आरजिनानै माने गोबां बिदिनो रांखान्थि आरजिगासिनो दंबा जिउ लुलांगासिनो दं गावनि जिउ दालांगासिनो दं बेखौ माने जों गोबां नुनो मोननाय जायो आरो जों रोङोबाथ' गोबां खामानि होनो होयो नालाय बेफोरो जायफोराव गोबां माने बिदिनो बाहायजाथाव बुस्थु थायो जोङो माने गोबां मुलाम्फा जायो आरो जायखौ जोङो गोदो बेहाय बिदिनो ओ सम सम दानि समा माने गोबां बेलेग जाबाय गोदोहाय जोङो ओ जों बबेबा मोनसे खबर लाहरनो गोनां जायोबा जोंहा बिदिनो लाइजाम एरिजोंसो खबर लाहैनो गोनां जायोमोनबा जोङो माने हान्थिनानै थांगौ गोनां जायोमोन जाय माने गोबां सम लायोमोन दायोहाय बिदि नंलाा जामबुं फैनायनि माबा गेजेरजों माने दसे बे समनि गेजेरावनो जों माने कल हरनानै बा इदिनो खबर लाहरनानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरो बा खबर हरनायनि गेजेरजों जोङो थबैनो नो थाबैनो खम समनि गेजेरजों मिथिनो हानाय जायो आरो। दा बेनि जाहोनाव माने गोबां मुलाम्फ फाखौ जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंहा समफोरनिबो लाम्फा जानायफोरखौ दानि समाव माने। आरो बेनि अनगायै जोंहा मबाइलाव बुङोबा दा जों मबाइलाव अबेबा ज माने अबेबा जाय जायाावाव दावबाय दावबायहैनो थाखायबो जोंहा गोबां बिदिनो माने गाव लामा मोनथियालासिनोबो दावबायहैनो हानाय जाबाय नङा होमबा नोंथां? जाय ह जोंहा गुगोल मेप जाय जोंहा इंराजि रावाव गुगोल मेप होनना बुङो बे जोङो नुनो मोननाय जायो बेखौ माने बेहाय जोङो जायगाखौ नामखौ लिरना होबानो माने बबेथिं लामाथिं थांनांगौ बे खौ माने जोंहा मिथिनो हानाय जायो आरो औ नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नामा।
औ। औ जानबुंआथ' जोंनि फार्स्ट फैखानाय नंखाया। आगोलथ' जामबुं गोय थाइमाव ओ लाइजामजोसो दैथायहरोमोन
औ।
दावबाय दावबायनासो थाङोमोन हान्थिनासो ओम म जानबुंआथ' जोंनि गयजे ससेनिफ्रायसो फैनाय
औ।
जों बिदिनो केपेड मबाइलखौ गिबियाव नु नुग्रो नुग्रोदो
औ।
नैबे ओ मबाइल गेदिर गेदिरा नुजाबाय। बिदिनो मबाइल गोदोराव बिदिनो केमेराबो थायो। बेनि उनाव भिडिअ नायनो हायो बिदिनो ना जायखि जाया बुस्थुखौ खामनो हायो आरो ना? मबाइलनि दारै दानिया फटकफोरखौबो बिदिनो
औ।
औ। जानबुंखौ बाहायनो रोंब्ला मोजां आरो बाहायनो रोङाबा बिदिनो गाज्रि।
औ।
जानबुंनि बेलायावबो गोबां रां खामायनो हायो मानसिफ्रा जेरैबायदि ओ भिडिअ बानायनानै आरो बिदिनो केमेरा एलबाम बिदिबोथ' बानायनो हायोमोन ना आगोलाव बिदिसोमोन। नङा होमबा? बिदिनो केमेरा गेदेरथ' गैयामोन दासो ओंखारबाय बिदियाबो। बे मबाइलावनो बानायोमोन। आगोलावबो बिदिनो आरो गा बाहायनो रोङाब्लाथ' गाज्रि बिदिनो खायसे खायसेया बांद्राय मबाइलावनो थायो। गावनि गावनि जानाय लोंनायनि बागैनो साना बिदिनो सानसे गाहाम बिदिनो मबाइलाव थायो बिदिनो मबाइलखौ बाहायनो रोंङबा गाज बाहायनो रोङाबा गाज्रि ग्रि बाहायब्ला बिदिनो मोजां जों आरो दानिया मबाइलनि दारैनो गासैखौबो फरायनायफोरखौबो मोनजोबखायोना।
औ। हेलौ
औ खोनादों।
मा होनदों नोंथाङा?
जोंनि आन्दो दानिया आन्दो फरायनो थाखाय गासैबो मबाइलावनो मोनजोबा होमबा?
औ औ औ ओ बिदि होनना बुङोबथ' द्राय
औ जायखिजाया बहाबा थांनो नागिर ब्लाबो मबेलनि दारैजोंनो माने थांनो हायो आरो बहाबा जायगाखौ मोजां मोजां नाङो बा जेनेबा मबाइलावसो नुजोबो बिनि दारैसो जों बिदि जागाया बिदि मोजां दावबायनो थांनांगोन बिदि जायो।
औ औ नोंथाङा नंगौखौ बुंदों। जोङो बेबायदिनो मा जायगाखौ नायनानैबो थांनो हायो। मबाइलजों बेनि गेजेराव जों थांनानै मबेइलजों फट' खेबनानैबो बे जायगाखौ लाबोनो हानायखौ नुनो मोन जायो जायहा जोंहा मबाइलाव केमेरा थायो नालाय। बिदिनो खायफाया बिदिनो अबबा जायगायाव बेरायनो थांनानै गावनि गोसोखांथि हिसाबै माने जोंनि थांनाय हिसाबै माने बिदिनो साफायना लाबोनायखौ नुनो मोननाय जायो जायगा समायना समायना जायगाफोर खौ बिदि मबेइलजोंनो साफायना लाबोनायखौ मोननाय जायो बेनि अनगायैबो बुङोबा जोंहा नोङो जेरै बुंलांदों गोबां सुबुङाव माने बिदिनो खहा खालामना लादों गावनि जिउखौ माने गावनि औ बे मबेइलखौ माने नायै नायै बिदिनो सानसे सानसे बिदिनो माने गाव नि समखौ ओरैनो बेखाराव बारहोहरो जा टाइमाव फरायनांगौ टाइमाव माने फरायालासिनो बा माबा मोनसे खामानि मावनांगौ मावालासिनो माने गावनि समखौ ओरैनो बारहोहरनानै माने इयुनाव बिनि समाव माने खम जाहैयो। माने थालाङो गुबुनफोरनिफ्राय जायफोराव गुबुनफोरा आवगायलांनायाव बिहा माने उन जानानै थालांनाय जायो बिनि थाखाय माने जोङो मबेइलफोरखौ एसे मोजाङै बाहायनाया मोजां जायो आरो। ओ मबाइलखौ बाहायनो रोङोबाथ' दानि जुगाव गोबां इदिनो रांखान्थिफोर आर जिनायखौ नुनो मोननाय जायो औ दायो रांखान्थि खौ बुङोबाथ' दा बेल' नङा भिडिअ'ल' बानायनाय नङा जों मबेइलावनो गोबां बिदिनो खामानि मावनानै बाहायनो हायो। जायहाव जायहा गोबां स्किल दं स्किल सोलोंना लानो हायोबा मोजां जायो। जेरै दा ए आइ होनना बुंनाय फैयो इंराजियाव ए आइ होनना बुङो। बेखौ जों माने गोबां सोलोंना लायोबा माने फिउसाराव जोंहा गोबां खामानि मोननो हायो जायखौ जों माने दा फिउसाराव माने बे ए आइ आनो मावजोबगोन नालाय माने इयुनाव बिराद जौगाबोगासिनो दं दं नालाय जोंनि माने हादोरा। बिदिनो माने जोङो ए आइफोरखौ सोलोंना लानो हायोबा इन्टलिजेन्ट बेफोरखौ सोलोंना लानो हायोबा माने जों माने खामानिया माने गोरलै जायो आरो गोबां इयुनाव फिउचा माने गोबां खामानि मोननाय जागौमोन आरो आरो दायो जोङो बेनि अनगायै स्किल बुङोबाथ' जोंहा गोबां स्किल दंबावो। नोङो स्किल होनना बुङोब्ला नोंनि एडिटिं स्किल बायदिनो भिडिअ बानायनाय स्किल गोबां स्किल थायो इदिनो वेबसाइट बानायनाय स्किल, एप बानायनाय स्किल बेफोरजों माने रांखान्थियारि गोबां आरजिनो हायो आरो जायखौ जों माने मबेइलाव आरजिनो हानाय होनना बुंनांसिगोन जों मबाइलजों गोबां माने बिदि रांखा थिफोर आरजिनो हायो आरो जायखौ जों मोजाङै बाहायोबा माने नोङो माबा आंनो माने रांखान्थियारि नांगौनि आं बाहायगोन बेफोरबायदियाव बाहायोबा माने जों नि मबेइला माने गोबां खामानियाव होयो आरो रांखान्थियारि खामायनायाव हेफाजाब होयो आरो जोङो गोसो जायोबा माने बेफोरखौ माने रांखान्थियारि खामायनायावखौ खामायनायाव बाहायनानै जों माने रांखान्थि आरजिनो हायो आरो माने एसेल' नङा गोबां रांखान्थिखौनो आरजिनो हायो। जाय समाव रोङोबा जोंना स्किल दंबा माने खामायनो हायो आरो रांखान्थि। बेनि अनगायै बुङोबाथ' दायो जोङो गोदोहायथ' बिदि माने ओ माबा रों बिदि सोलोंथाइ मोनामोन माने मबेइलफोरनिफ्राय माने सोलों होनना बुङोबा आरो इदि मा होनगोन बेखौ माने कुइसन एन्सार होनना बुंनांसिगोन। दायो जों माने इंराजि रावआव होनना बुङोबा माने गोबां एन्सार कुइसनखौ जों मोननो हाजोबो होनजायो जोंनि दा बर' समाजथ' बर' फोरनिफ्राय मोननाय जाया थेवबो जोङो माने कलेजफोरनिफ्राय इंराजि रावजों फरायनांगौ जायो ना जोंहा एसे हेफाजाब मोननाय जायो आरो इंराजि रावआव जोंहा ओरै कुइनस एन्सारफोरखौ माने मोननायखौ नुनो मोन जोबो आरोना मबाइलाव खौबा जोङो माने मबाइलनिफ्राय फरायनानैबो जों माने जौगाहोनो हायो। जायफोरा माने सोलोंथायाव गोसो होनाय मान सुबुं बिसोर माने मबाइलजोंबाबो गोसो होनानै सोलोंथायबो लागासिनो ओ थायो आरो। माने बिसोर गोबां मोजां खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जों। आ मबाइलखौ लायोबा जोङो मोजां खामानियाव माने बाहायोबा जोंनि बुहुद मोजां जायो। बेखौ जों नुनो मोनो आरो माने मबाइलजों मानसिफोरा था माने इदिनो मोजां खामानियाव बाहायनानै जोबोद माने गोजौ थाखोसिम बा जौगालांनायखौ नुनो मोन मोननाय जायो आरो।
उम
होमबा नोंथांजों दसे सम सावरायनानै गोबां मिथिनो मोनबाय। माने रोंनो मोनबाय नोंनिफ्राय खो खोनानो मोनबाय होमबा जों बेखिनियावनो नोंथांजों दसे सम रायज्लायनायखौ माने दोनथ'लायनो हासिगोन नामा नोंथां?
औ औ नोंथां।
औ दे।